हेल'
हेल' खोनाबाय
हेलौ औ खोनादों
आंनियाथ' माथो जायो
नोंनिया जायो नोंनो खनबेसे हराबेबा आंथ' हरबायना खनसे जाबाय खोमा हरनाया ने
नायलाय नोङो उम होनबा मानि बागै सावरायनो दालाय
सावरायदो बेखौनो दैज्लांनि बागै
नेटआ नाङाखै एसे मोजां थालाय
खोनाबाय
नेटआव एसे प्रब्लेम देखायदों
हेल'
खोनाबाय ओ
हेलौ उम
खोनादों नामा होनदां। उम दे‌ साव दैज्लां दैज्लां जेबादि दैज्लाङाव दैबाना जानाय नुबाय
दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायनि बागै ना मा होनदों
औ औ औ औ
जेनेबा दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायनि जाहोनाव मा मा खहा जायो?
उम औ
ओ दैबानाजोंथ' गामि ओनसोलाव बांसिनानो दैजों बुखारलांजानाय जेनेबा सुबुंनि सम्फथि दाउ अमा फिसिनाय मोसौ बायदिसिना बेफोरखौ बांसिन खहा जानाय नुनो मोनो ओमफ्राय
औ औ
दैबानाजों दैज्लां बोथोराव बांसिन खहा जानायखौ होनबा जेनेबा माइ गायखांनानै माइ थिलियाव बा ओ दैया बांसिनै दा आबुं जानानै थायोबा सोबसे खहाया बेनोदि माइया थैयो दैज्लां बोथोराव नङा होनबा
औ औ
ओमफ्राय जेनबा दैबाना जाथारोबाथ' जेनेबा बांसिन खायफा सुबुंना जेनेबा दै बाना जानानै उन्दुग्रा न'आव दै हाबोबा बेबो मोनसे खहा जाहैबाय नङा
औ उम।
ओमफ्राय आरो गिदिर गिदिर खहाखौ बुंनो थाङोब्ला बा गुबुन गुबुन जायगायाव जों नुनो मोनो दैबाना जानानै
उम
सोरनिबा न'खराव दैजों बुखारलांजानाय सोरहाबा दा बांसिनानोथ' माखौ होनो बे न' बुखारलांजानाय दाउ, अमा फिसिनाय बुखारलांजानाय बे नङा होमबा।
औ
ओमफ्राय मा दंबावो जेनेबा
आरो दंबावो ओरैहाय जाहैबाय जेनेबा हाफोर खुरखानाय
उम।
आरोबाव दं जेनेबा मा होनो बे जेनेबा जोंनिथिंथ' जेनेबा गामिफ्राव जेनेबा जेनेबा दै बोहैलांनाय दं बे दाबसेनिफ्राय बै दाबसे सिनाव थांनो थाखाय मा होनोमलाय दालां बानायनाय जायो नङा होमबा। बेफोरो दैबाना जाथारोबा जेनेबा दालांफोरखौ बुखारलाङो मायो सुबुं माहारिनि बाग ओमफ्राय बिदिनो खहा खालामनाय जायो आरो जेनेबा दैज्लांनि दै बानाया।
उम दा बेफोर बायदि जाथायानोथ' जोंनि खाथियावनो जादों नङा होमबा।
औ औ जोंनि खाथियावनो जादों।
माने फरायसाफोरा जेनेबा दै बारबोनानैसो फैनांगौ जायो नालाय बिनि जेबो राहा गैया नङा होमबाबो नैबे खाथियावनो
उम
नोंथाङाथ' इखौ मिनथिखाबाय जानांगौ।
औ मिनथिबाय।
माने फरायसाफोरा माने फरायसालियाव थिग समाव सफैनो
औ जेनेबा औ दालां गैयिनि थाखायनो आरो दालां गैयिनि जाउनाव आरो नै दा जोंना दालांफोर बायनायनि थाखाय नाव सालायनांगौ जाना फैदों। बेफोर बायदि गोबां दै गिदिर गिदिराव बारनो गोनां जादों। जों गोबां खहा जानानै दंगासिनो आरो दा उम।
आंनिबाथ' नै बे बै लामाया दालां जाथारनांसिगौ।
औ औ।
दैबाना माने दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ' जायोना।
औ खस्थ' जायो।
खालामनो थाखाय आरो ओरै गिदिंनानैसो फैनांगौ जायो आरो बिराद खस्थ' नों बिदि गिदिंनानै थांलाय फैलायखांबाय थाबाथ' खस्थ'बो बिराद।
उम उम जेनेबा नै किल'मिटारनि जायगायाव जोंना नै जि किल'मिटार गाहामजोंसो गिदिंनानै फैनांगौ जायो नङा होमबा।
उ
उम
दैबानानि खहाया बेनो।
औ। थांलाय फैलायनि जेनेबा दालां गैयैनि जाउनाव थांलाय फैलायनि। हान्था मेलानि थाखायबो एसे प्रब्लेम जाबाय।
उम आरो गिदिंनानै गिदिंनानै फैनायावथ' जों थाबायनानै फैनो हाया गारि- मथर हमनानै फैनांगोन।
औ गारि मथर हमना फैनांगोन
बो सानफ्रामबो बबेनिफ्राय रां मोननो बेबो प्रब्लेम जाहैयो मोनसे प्रब्लेमाव गोबां प्रब्लेमा माने जेंनाया नुजायो आरोना मोनसे जेंनाया जि जेंनानि सायाव गोबां जेंनाया नुजायो बे बेनि बुंनाय जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय
उम
ओम ओमफ्राय नोंथां दा मा खालामदों नोंलाय
आं दा नै एसे माने बोथोरा गरम ना बार जागासिनो लामा सेराव जिरायनानै
दैज्लां बोथोरावदि गरम जायो बे नङा होमबा नोंथां आयु
औ दैज्लां बोथोराव एखमबा माने बोथोर एकदमबारे हथत हमनो हाया आरो ना बोथोरा ओरैबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ दसेनो सानदुं दुङो दसेनो अखा दोबैयो दसेनो अखा हायो बेबायदि आरोखि माने दैज्लां बोथोराव नों माने एकदमबारे थिगखौनो बुंनो हाया नोङो दसे बेनि उनावनो बोथोरा माने सोलायो आरोखि ना बेबायदि
दैज्लां बोथोर होनबा बेनोसै
उम उम उम दैेलां बोथोर होनबा बेनो
हथात मा जागोन बबे समाव मा जाहैगोन अबाव थांनानै अबाव अखा सिजाना फैगोन बबावहाय मा जागोन जेबो बुंनो हाया आरो ना
उम
औ
बेफोरखौ नोंसोरसो मिथिगौ नोंसोरसो माब्लाबा समाव बल गेलेयो दाबसे जायगायाव नोंसोरसो अखा सिजाबोयो
अखा सिजायोथ आरो एखमबा गेलेफुबाय थानाय टाइमावनो एकदमबारे अखानि अखाजों अखा ओरैबायदि गेलेनांगौ जायो फोथारानो दैजों उसिलायो बेबायदि आरोखि
औ
उम
जेंनायानो जेंना बिराद जेंना
उम नोंथांनो मोनसे बाथ्रा सोंबावनि आरोबाव दैज्लां बोथोराव जोंहा मा मा मैगं मोननाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हाब जोंहाथ' नै दा बे बोथोराव बिराद माने गोथाव गोथाव मैगं मोनो बुंनो थाङोबा सबसे मोजाङाथ' नै दा आंनि थाखायबाथ' थास' बिबारजों अमा गोरानजों जानायानो गाहाम नङा होमबा
थास बिबार औ औ उम
बेनिफ्राय जेनेबा दैज्लां बोथोराव नै जेनेबा जायफोरा सिगां माइ गायखांबाय बिसोरनि माइथिलियाव जों सिबुं खानानै मोनो बेबो मोनसे दैज्लांनि मैगं नङा होमबा
औ औ
जों बेफोरखौ मोजां मोनो आरोना जानो
आरो जेनेबा बिनि बागै जेनेबा न'आव गायनायफोर मैगं मा मा दंबावो बेफोरखौ एसे फोरमायनो ह होदो
दैज्लां बोथोरावथ' मा मैगं गायो होनदोंनो जेनेबा जोंथ' सिगाङावनो गायनानै दोनखानाय बा थिननानै दोनखानाय बैफोरबायाददि मैगंखौ सोमगोन जे जोगोनाथ खुमब्रा बेफोरसो
औ औ जोगोनार खुमब्रा औ आरो ओरै दं जेनेबा ज बेखौथ' दैज्लांयावनो जेनेबा आबाद मावनाय जायो जाहैबाय बेखौ मैथा बांगाल मैथा गोजा बेफोरखौथ' दैज्लांङावनो माव नङा होमबा
बेफोरखौ जों दा मोनसै आरो ना
औ दा मोनसेै औ दा जानो हासै आरो
नयो जेरै मैथा बांगाल दं मैथा गोखै दं
औ
बेला जाल
आरो सबाय बिमाफोरबो मोनोना थाइबेंफोर
थाइबें सबायबिमा
औ आरो भिन्दिबो मोनो खोमा ने दैज्लां बोथोराव
दाथ' भिन्दिबो भिन्दियाथ' एसे सिगाङावनो मोनबोखाबाय
एसे सिगाङाव मोन
दासिमहालागै जाहै जाबाय आरोना मेरला
औ औ माने जेब्लानाखि बिफाङा फिथाइ होबाय थागोन अब्लासिम मोनजाबाय थाबाय आरो ना मा होनना बुङो
दा नैबे बोथोरावनो मोनजाखाबाय बिदि मैगंखौ
औ
ओमफ्राय नैबे दा जाफुनाय बोथोराव जों मा मा मोनो बिदिनो थास' बिबार दाथ' दैज्लाङावथ' थास' आथिंखौथ' जायाना
थास' आथिं जायो नोंथां जायो दैज्लां बाबो जायो औ थास' आथिं जायो जोंनाबोथ थास'निफ्राय मोननाय जायोना
उम
भाजा एवनानै एसे बे मा होनना बुङो बेखौ दारि होदोनानै फाजा एवबा जोबोद गोथाव जायो आर ना मिलौलायना एखदमबारे सामब्राम गुफुरफोर एसे होलायबावदो
माजों ना बोथिया लाबोदो ओमफ्राय
औ औ
ना बोथिया बा ना गोरान
ना लकेल जेनेबा दैयाव गुरनानै मोननाय बेफोरजों जानो मोजां जायो आरो ना गोथाव माने मिलौ हाबलेनाय जायो आरोखि
ए
थास बिबारफोरखौ खौथ दा बुंसै माबायदि एकदमबारे मिलौलायनाय अमाजों ब्रयलारजों
नैबे दैज्लां बोथोराव दैया एसे रानजिद जाबाथ जों नाबो लफायनानै जानो हाबावैसो नङा ना बोननानै दंग दंग नास्राय बेफोरबायदि थाबाय नाफोरा
आरो मैथाजों बेफोरखौ संनानै जाबावदो बेफोरनो दैज्लांनि ओंख्रि जाहैबाय
होमबा टाइमा जाथबाय खोनाबाय
औ
होमबा दे
औ दे